हेल'
हेल'
औ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों।
औ होमबा नोंथां जोङो मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै बे बर'फोरा जे जौ लोङो बे जौ लोंनायनि बा जौ खौ जोङो माबायदि बानायो बा बे बानायनायाव मा मा खान्थि दङ बे बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ औ बुं दे
औ जौखौथ जों गोबां रोखोमनि बानायो होमबा औ नोंथाङा एसे बेनि बागै फोरमायनानै होग्रोदो।
औ हागोन नोंथां औ
औ
जों बर'फोरा ओ जौखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो लोंबोदों जेब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंबो नुबोदों जौफोरखौ बोरैहाय बर'फोरा लोङो आरो जौखौ मा मा हाबायाव बाहायो होमबा जौ जानो जौखौ जोङो बानायनोब्ला गिबियाव जोंनो एमाव नांगौ जायो नोंथां। आरो एमावखौ जों बोरै ब नायनो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो खोमा बिलाइ लोगोसे ओ खान्थाल बिलाइ खुसेर बिलाइ बिदिनो जोङो आरो आनारस बिलाइ आरो लोगोसे माइरं बे माइरंजों मिक्सार खालामनानै जोङो ओ दिंखियाव देयो आरो बेनिफ्राय जाय दिंखियाव देखांनायनि उनाव बेखौ जोङो आरो लदा लदा जोङो लारु रोखोम जों बानायनानै लायो बेनिफ्राय बेखौ जोङो जिबा बा नैजि दिन बा से से दानसिम जोङो बेखौ सान्दुंङाव फोराननानै दोनो आरो जेब्ला बियो ख्राव ख्राव जागोन अब्ला बियो गुफुर फाख्रा सिख्रा जालांगोन आरो बियो मानोना बेयाव मिक्सार बिलाइनिबो होनाय जायो जेरै खान्थाल बिलाइ खुसेर बिलाइ बिदिनो जोङो आरो लोगोसे आनारस बिलाइ बेफोरखौ जों होफानाय जायो आरो
औ
थिग बिदिनो जोङो बेखौ लदा खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जेरै जोङो जौ बिदै होनोब्ला जोङो मोननै जौ बिदैनि मुंखौ जों बुंनो हायो जेरै गि माइब्रानि जौ बिदै गिसि आरो जोङो माथानि जौ बिदै बिसियो आरो बेखौ जोङो बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जों ओंखामखौ जों मोजां सोमनानै लानांगोन बा संनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ होफानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ
बेखौ जोङो सोलोंनायनि उनाव जों बेखौ माइरंखौ बा फोरान एबा ख्राव ख्राव खालामनानै इखौ जोङो फ्रि फ्रि फ्रि जों दिहुननानै जोङो बेखौ एमावखौ होनाय जायो आरो बे एमावखौ होनायनिबो कारन माबा दोङो जायखौ नोङो माइरङा जुदि दस किल' बार' किल' बोला नोङो दरनै बा दरथाम बे एमावखौ होनो नांगोन आरो नोङो मा थाबाला
औ
थिग बिदिनो नोङो आरो माइब्रानि बाला नोङो पास किल दस किलआव नोङो दरसे होबाबो जायो आरो मानोना खम बिबाङावनो जोंनि माइब्रा जौआ इसेनो सियावनो जेरै सेवनानै जेरैहा बिदि ओंखारो आरो
नंगौ
अब्ला जोङो बेफोर जौ बिदैखौ जोङो बिदि बानायनाय जायो आरो लोगोसे जों जौ बिदै बेखौ जों गोबां हाबायाव बाहायो बिदिनो सावरि बादालि जानाय बिदिनो हाबाफोर सारादुफोर बिदिनो गथ' गथ'फोरनि गथ'फोर जोनोम जागोदानफोराव जोङो सुवा गारनाय होननानै बुङो जायखौ जोङो खुगाफोरनाय बेफोर समावबो जोङो गथ'फोरनि मुङै जोङो लोंहोयो आरो बिदिनो जाय बिथांमोनहा एसे एनै खस्थ' जादोंमोन बिथांमोननो बोराय बुरैफोरनो जोङो जौखौ जोङो दिहुननानै होनाय जायो आरो आरो बिदिनो जोङो मालाबा जोङो दायो दैज्लां बोथोर जोङो माइ गायनाय फुनाया जोबस्रांब्ला हाल जांख्रा जायखौ जों हाल जांख्रा होनना बुङो नङा होमबा
औ
बेफोरबायदियावबो जोङो जौखौ जोङो बाहायो लोगोसे हाबाफोराव जेरै गोदै गेदेर जेराव हाबा बुङो बेफोर बायदियावबो जोङो जौ बिदैखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो गोबां बिथिङाव जोङो जौखौ बाहायो लोगोसे जोंनि फुजा फोरबो बैसागो फोरबो आघोन फोरबो लोगोसे मागो फोरबोफोराव जों बर'फोरा जौ लोङो बै समाव जोङो बर'फोरा गाव गायनो जौखौ बनायनानै गावनो लोंनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो आथिखालावबो जों बर'फोरा लोङो बिदिनो जोङो आरो जौखौ गोबां बिथिङाव जों बाहायो आरो जोङो जौखौ फुजा फोरबोजों लोगोसे जोङो बैसागो बोथोराव जोङो गाव गायनि आबौ जानाय आबै जानाय बा बिमा बिफाफोरबा रुंसारि जालांदोंबा बिथांमोननोबो जोङो बावनायावबो जोङो बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ अब्ला नोंथांनि नोंथांनि आं मोनसे खोथाखौ स सोंनो लुबैदों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव जौ जौ बोरैहाय बोनो आरो माबोरै बाहायनानै जोङो लोंनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथाङा बुंनाय बदिनो जोङो जौ बोननायनि खान्थिया माने फ्राय सेमानो आरोना। फयानो जोङो
जौ संनोब्ला जोङो गिबियावनो एम' नांग्रोगोन बे एम'खौ ओमफ्राय जोङो बे एम अ खौ बानायनो थाखाय जोङो मिथिंगानि मोननाय माखासे बिलाइफोरनि गेजेरजों जोङो बानायो ओ जेरै जोङो एम' बिलाइ मोखोना बिलाइ एबा आरो खुसेर खुसेर बिलाइ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ बैफोर बिलाइखौ माने होयो आरो बैफोर बिलाइखौ होयोब्ला ओ गोखा गोदै गोथाव मोजां जायो होननानै
औ
बेफोरबायदि माने बेबायदि गोथाव जायो आरो बेफोरखौ होयोबब्ला बेनि थाखायनो बैफोर बिलाइ बेबो होदेरफानाय जायो बेफोरखौ जमा गथायनानै उनावहाय माइरंखौ जोङो सोमना लानानै माइरं ओमफ्राय माइरंजों बे जाबखौ जोङो लोगोसे बेफोर बिलाइबो माइरंजों दिंखिफ्राव देनानै जोङो उनावहाय दै एसे सारसो सारसो नानानै बेखौ ओ फिसा फिसा ओ लादु लादु जोङो खालामनानै दोनो। बेबायदिनो उनाव खोबनानै दोनो जों खोबनानै उनावहाय सानथामसो सान्दोनियावनो जों सान्दुङआव खालामनानै होयो बेबायदिनो उनाव सप्ता मोनसेसो जाब्लाथाय बियो बाहायनो थाखाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो बै सिख्लाया ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ संनानै लाग्रोयो जोङो माथानि बाानायनायनोब्ला माथानि माइंखौ जोङो ओंखाम सं संनाय बायदि संबोनानै लाबाय संनायनि उनाव जोङो जायखि जाया संग्रफोराव जोङो दिहुननानै लायो बा बेलेग जायखिजाया थारिर बिलाइफोरावबो जोङो दिहुननानै लानायखौ नुनो मोनो बेबायदि दिहुना लानानै उनावहाय बे एमौखौ जोङो सिख्रुबनानै गुन्दै खालामना मोजाङै फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै जोङो मोजाङै गलायनानै गासैबो जाहाथे गासैयावबो मोजाङै नांजोबो बेबायदि खालाम गलायनानै जोङो औ दोननानै होयो आरो उनावहाय जेखि जाया बबेबा बसोन मोन सियाव जोङो सोनानै बार हाबै बायदि खोबनानै दोननानै होयो। ओमफ्राय बेबायदिनो स सानब्रै सानबानि उनाव बियो लोंनो थाखाय थियारि जायो। बा लोंनो थाखाय बिदै जायो आरो बेखौ बेबायदिनो जों लोङो। ओमफ्राय बे माथा जौनिफ्रायनो जोङो ओ माबा सं जौगोरां सावनायखौबो जों नुनो मोनो। जेरै बैयाव बे जों जा संनाय जौ बेखौनो जोङो माने माबानोब्ला जोङो जौगोरान बानायोब्ला बेयाव एमावखौ एसे बांसिन होयो। न होनानै उनाव जोङो एसे गोबावसिन दोनो सानब्रै सानबासो दोनो आरो दोननायनि उनाव जोङो बेयावहाय दै जेखि जाया जोङो सरासनस्रा दैखौनो बेयाव लुनानै होयो लुनानै बाल्थिंसे बा जोङो नांगौ जखानि लुनानै लोंनानै उनावहाय आरोबाव जोङो बेखौ स
औ
ओमफ्राय जौआ जेब्ला बै अफ्रिया बा जौ बिगाबा जेब्ला दैनि बे बिदैनि सायाव गफंजोबो अब्लानि आं बियो खावनो थाखाय बे जौ गोरान सावनो थाखाय रेडि जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेखौ अर होना सावनानै खफ' खालामनानै जौ गोरानखौ बानायो औ बानायना बेफोर ओमफ्राय माइब्रा माइब्रानि बिदि माइब्रा बिदिबो माबायदि बानायो होनब्ला बेबायदिनो एखे माथ्र' बिनि संनाय आदबाल' एसे आलादा जोङो माइब्राखौ जोङो डाइरेक्ट सं आथिखालाव जों संनानैबो बानायनायखौ नुसै नाथाय जोङो गोदोनि समाव संनानै बानायामोन बेखौ जोङो मोजाङै सोमना गुरै रुयहोना लानानै उनावहाय औ ओमफाय बिबायदिनो ओ बासोन मोनसेयाव जोङो दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौ हो होनानै ओमफ्राय जोङो जाय खो खासिनि होननाय ओ खासि ख' होननाय बा ओ खा खासिनि होनो बेयाव जोङो औवानि हेबनाय बेयाव जोङो माइरंखौ होनानै उनावहाय बै दै गोदौनायनि सायाव ओ होयोमोन आरो बेनि खफ'आ फैनानै दै गुदुंनि खफ'आ फैनानै बे खफ' जों मोनोमोन आरो मोनहोयो आरो मोनहोनानै उनाव बेबायदि बिदिनो एमस गलायनानै जोङो लोमनानै होयोब्ला जोङो दानसे बा दाननै दानथाम दोनोब्ला बिदैबो बुरजा जासिनो ओमफ्राय कारहा आरो लोंनो मोजांसिन जायो आरो बेबायदि दोननानै जों लोङो ओमफ्राय बैफोर जौफोरखौ जोङो बाहायनाय होनोब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो गामियाव बा समाजाव माबा माबि हाबाफोर जायोब्ला जोङो बा मोनफ्रोमबो हाबा फोरबो बेफोरबायदियाव जोङो बाहायो। ओ जेब्ला जोङो न'खराव माबा मोनसे खामानि जायोब्ला बेयाव जोङो गामिनि रायजो राजाफोरखौ सावरिफोर लिङोब्ला बेयावबो जोङो ओ जौ जौखौ नांथारगौ माने जों बयबो जौखौ एसे एसे बेबायदिनो होनानै जोङो बा जो जौ होनानै बायदिसिना खाजि जानानै खामानिफोरखौ मावलायो आरो बेबायदिनो जोङो आरो हाबायाव जोंनि बर'फोरनि हाबायावबो जोङो जौखौ बाहायथारो आरो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो औ
नोंगौ नोंथाङा जौनि बागै बोरैहाय बनायो बोरैहाय लोङो बिनि सायाव गुवारै फोरमाय लांबाय
औ
औ जोङो दा जौखौ बाहायो होनोब्ला जोङो गोबां बिथिङाव बाहायो नङा होमबा आं नों थाङाबो बुंलां खाबाय आरो जौ दा जौखौ जोङो गोरान जौखौ जोङो बै जोङो सेरा जायखौ जों लोंखान्दा बेखौ जोङो सेरा होननानै बुङो नङा होमबा बे अफ्रिनिफ्रायबो जोङो जोङो बे गोरानखौ बनायनाय जायो आरो बोरैहाय बनायो होमब्ला नोंथाङा बेखौ बे जौ बिदै गोरानखौ माने जायखौ जोङो लोंखान्दा सेरा अफ्रि बेखौ जोङो खान्था गिदिराव जोङो दोनगोन गाहायाव बिनिफ्राय गेजेर राव जोङो मोख्रा खावलाय होननानै बुङो बेखौ जायखौ जोङो दैया गनानै ख ज' जानानै बि थिंखौ बुगोन आरो बिनिफ्राय जों बिनि सायाव जोङो खान्थाय खान्था गिदिराव जोङो दैखो फुल होनानै दैखौ जों हानाय मानि गरम खफ' जानानै बियो गलांगोन आरो बिनिफ्राय दे बै कफ'नि बे गनाय हिटजोंनो बियो माने दैया ओंखारगोन बेनो आ जोंनि थाखाय सेरेब जायो आरो बेखौबो जों गोरान होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। जोंनि सावराय नांगोखो बे खोनावनो लाखि थ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।